हेलौ, औ नोंथां खोनादोंना?
औ औ खोनागासिनो नोंथां।
औ नोंथांनो आं मोनसे माने आयदायाव राय सावरायलायनो होननानै नोंथांनिसिम आं कल खालामनाय जादोंमोन, नोंथाङा रायज्लायनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां दे। नोंथाङा बिदिब्ला आयदाखौ फोरमायहरदो
औ होमबा जोङो मोनसे माने बैसागु जोंनि बर' हारिया माने गोदोनिफ्रायनो फालिबोबाय थानाय माने बे बैसागु आयदानि सायाव सावरायनोसै नामा नोंथां?
औ सावरायलाय जागोन दे नोंथां। बिदिब्ला आह बैसागोखौ मा रोखोम फालियोबा? बबे बोथोराव फालिनाय जायो बेखौ नोंथाङा एसे फोरमायनानै हरग्रोदो नामा?
औ -औ -औ। जोङो बुङोबो बैसागुखौथ' बैसागु मासावनो फालिनायखौ जों नुनो मोननाय जायो। जोंनि बर' हारियाव गोदोनिफ्रायनो सोलिबोबाय थानाय बैसाग मासाव इंराजियाव जों बुङो एप्रिल एप्रिलनिजिबा। जों बैसागुआव बैसाग मास बुङोबा जों बैसाग मासनि एक थारिखनिफ्राय जों बैसागु फालिनायखौ जों नुनो मोननाय जायो। गिबियावनो जों बैसागु होनोबाथ' औ गिबियावनो जों बैसागु होनोबाथ' जों मोसौ बैसागु आरो मानसि बैसागु होननानै बुंनो हागोन। दा जों जों जाखौ खोनाबाय थायो। औ बिदिनो जों मोसौ बैसागु होनोबा जों बैसागुनि एक थारिकनि सानसे सिगाङै जोङो माने मोसौफोरखौ न'नि संक्रान्ति बेखौ जों माने गिबियावनो जों मोसौफोरखौ माने न'निफ्राय जों माने बहननानै बान्दो दैमाफोर राव लाना थांनानै जों थुखैहैनायखौ नुनो मोननाय जायो ।जेराव जोंहा फिथाइ- सामथायाइ बिदिनो लाव, फान्थाव बिदि बायदि बायदि रोखोमनि फिथाइखौ औ । बिदिनो बायदि बायदि फिथाइ रोखोमनि फिथाइखौ जोङो माने माला खालामनानै आरो गोस औ मा गोसोम हांगार लानानै जोङो मेथाइ मोननैसो माने मा होनो हाग्रा बिफां मा बिफां थाराय बिफां बायदि बायदि बिफांखौ लानानै जों-'
देग्लुथि बिलाइ ना बेजों बुज्रावनानै
आं बारा बेखौ नामखौ गोसोआव गैया। बेखायनो आ दडाइरेक्ट बुंलांसै बेफोरखौ लानानै माने माने जो मोसौनो माला गानहोनानै बा मोनथाम जरा खानानै जों माने मोनथाम बेजरा खानानै माने जों मोसौ नाव थुनायखौ जों नुनो मोननाय जों हांगार फो नानै जाहाथे मोसौ गोदोनि सल' दं बिनि बेखौथ' फोरमायनो हाला दा औ ।बेखौथ' फोरमायलांनो हाला दा आं ओरैनो सइलि खोन था लांसै। औ ओमफ्राय बेनि ओमफ्राय जों मोसौखौ थुखैनाय जायो। थुखैनायनि उनाव थुनानै होनाय जायो । थुखैनाय होनायनि उनाव जों मोसौखौ आगारनाय जायो आरो। बेखौ जों ब माने मोसौ - मोसौ बैसागु होननानै जों खौ मिथिनाय जायो आरो नोंथां। बेनि अनगायैबो जों औ बेनि अनगायै जों
लाव, फान्थाव मालागान होननानै बे दिगिलथि बिलाइजों माने होलांनाय जायोना बुज्रावनानै।
ओं बिदिनो ओमफ्राय मोसौ मेथाइ दं। बेखौ बैसागुनि मोसौ मेथाइ दं बेखौ खननानै माने मानाय जायो आरो बिनि अनगायै आरो मानसिबो मानसि बैसागुखौ बुङोबा आं गिबिनिफ्रायनो बुंलांनोसै गिबियाव बैसागु बुङोबा जोङो गिबियाव सोलोंनानै जों सोरांसै सोरस्रा जों बिदि सोरां ओम होननानै जों माने ओ नखरनि गासै सुबुंखौ माने खुलुमस्रां खुलुमस्रि खालामनानै माने जोङो बैसागुखौ फालिनायखौ नुनो मोननाय जायो आरोखि गिबियावनो बिनि उनाव जोङो दुइ थारिखसोनिफ्राय जोङो इदिनो बैसागु मागिहैनाय बा बिदिनो फालिहैनायखौ नुनो मोनो जाहैबा ग गिदिरफोरखौ नेम हैनायखौ नुनो मोननाय जायो गिदिर खौ इदिनो ओ गामि - गामि हाबनानै औ खुलुम हैैनायखौ जों नुनो मोननाय जायो बिदिनो आरो सेंग्रा सिख्ला बा बोराय बुरै बा आबै आबौ इदिनो ज ज ओंखारनानै बा इदिनो रायजोयैनो जमा ओंखा नानै माने दाब दाब जायगासिम माने इदिनो थांनानै मान हैैनाय बा मागि नाय होनना बुंसिगोन जों बर हारियाव औ बेखौ जों नुनो मोननाय जायो आरो बिदिनो जोंहा बर हारियाव गो गोबां गाननाय जोमनायबो दं जोंहा आइजो माहारिनि थाखाय दखना इदिनो दखना मा मा होनो ब्लाउस गोजा ओमफाय दखना गोमो औ दखना गोमो इदिनो ओमफ्राय आरनाइ गोथां इदि लानानै माने आइजो माहारिया समायना रमायना देलायनानै माने ओंखारलांनानै माने बैसागु मागिहैनायखौ नुनो मोननाय जायो थिग बेबायदिनो सेंग्राफोरनाबो दं जोंहा सेंग्राफोराबो आरनाइ गस्ला बा ओ गु गामसा ओं गामसा गोथांबा गिन्जि गुफुर बिदि गाननानै माने जोङो समायना रमायना ओंखारलांनानै माने बैसागु मागिहैनायखौ नुनो मोननाय जायो जेरै बैसागु मागिनायाव जोंहा बैसागु मागिनायाव जोंहा आरो बुंनो थाङोबा जोंहा ओरैहाय दामग्रा देग्राबो दं जोंहा बर हार रिनिफ्राय गोदोनिफ्राय सोलिबोबाय थानाय जि आइ टेक मोननाय जोंनि बर हारिनि दामग्रा देग्रा ओ दल बिदिनो खाम सिफुं जथा अ औ इदि औ औ सेरजा बिदिनो जाहा दामग्रा देग्रा दं बेखौ दामनानै जोंहा बर हारिनिनो ओ गावबा गाव माने मेथाइ माने सुजुना लानायखौ जाहा रोजाब रोजाब माने बैसागु मागिहैनायखौ जों नुनो मोननाय जायो आरो नोंथां नोंथाङाबो आंनिसिम माने एसे नोंथाङाबो फोरमायना हो दे बैसागुनि बागै जाखिनिखौ नोंथाङा रोङो बेखिनिखौ एसे फोरमायना होदो दे
बैसागोनि बागैथ' बे नोंथाङा जे बुंलांदों जोंनिथिंबो बे रोखोमनिनो फालिनाय जायो माने बैसागनि इदिनो गिबि दिनाव नखराव इदिनो इदिनो मा माबाखौ फुजियो इखौ फुजिनानै बिदिनो बिमा बिफाखौ बिदिबाय गिबियाव खुलुमनानै इदिनो आ आरनाइ बा दखना गोदान गामसा गोदान होनानै बिमा बिफाफोरनो सनमान लानानै माने बोर सारसिननायखौ लायो आरोना बिमा
औ औ
बिदिनो उन्दैफोरनो अननाय होबाय आरो बिदिनो गामि गामि बा खुरमा बंसफोरनाव थांनानै इदिनो खुलुमहैनायनै माने आरनाइ बा दखना गांफा गांफा होनानै बोर आजाव हैनाय इखौ नुनाय जायो आरो ना गिबियाव आरो बिनि उनाव
इदिनो रायजो राजाफोरजों इदिनो ज ज ओंखारलायनानै ग्रोम ग्रोम खाम सिफुं सरजा जे गिर्जा जथा लानानै माने बेनि न बनि न थांनानै मागिनायखौ नुनो मोननाय जायो आरो ना
औ
खायफा बायदिया बिदिनो जौ बहननानै होबाय बिदिनो जौ एफा एनैनो लोंबाय आरो
माइरं बा दाउदै बा फैसा बिदि हरनानै मागिनाय गामि गामि बिदि नुनो मोननाय जायो आरो
औ
आरो बे मागिनानै मोननाय रांजोंनो उनाव आ लास्टाव मोनसे हानजा जानाय जायो आरोना खाना जानाय जायो ओ बिदिनो ज रंजालायनानै माने बे बैसागु बोथोरखौ फालिनायखौ नुनो मोननाय जायो आरो आरो आथिखालावथ मा होनो बोथोर जौगाबोनाय माबा सोलायबोनायजों लोगोसे बिदिनो फांसन खुंनानै बिदिनो मिथाइ रोजाबगिरि बायदिसिना लेंंहरनानै जोङो बैसागो फांसन मोनानि देंखो मोनाबिलि खुंनाय नुनो मोननाय जासै नङा होनबा बिदिनो सानाव बिदिनो मा होनो लांदां बैसागो बिदिनो गुबुन गुबुन गामिनिफ्राय मोसाखावरि हान्जाफोर लेंहरनानै मोसाहोनानै बिदिनो बान्था हरनायखौ जों नुनो मोननाय जायो आरो ओमफ्राय उनाव बिदिनो साफा सानै बिदिनो गायकफोर लिंहरबाय बिदिनो मोनायाव
बरनि मेथाइजों सल खननानै मोसानाय रंजानायखौ नुनो मोन्नाय जासै आरो आथिखालाव माने
औ नोंथाङा जेरै बुंलांदों जोंनि जायगाथिखिबो बिदिनो बैसागु जा समाव बैसागु सफैयो बे समाव जोंबो बैसागु खानसन बा बिस बैसागुफ्राव गोदान होन्ना बेखौ जोङो जोंनि गामि गामि गामि गामि एबा गामि खाथि बे हालायाव जों नुनो मोननाय जायो जाय जायगायाव बर सुबुंफोरा गोबां थायो बे जायगायाव जोङो बिदि बैसागु ओ फांसन खालामनायखौ जों नुनो मोननाय जायो बिदिनो गोबां रोखोमनि दं जे बेजों बैसागु फांसनाव बिदिनो गोबां सुबुंफोर ओ जोंनि माने मोसाखावरिफोरबा बिदिनो माने गान खनग्रा सलबाथा खनग्रा बेफोरबायदि माने लेंहरनाय जायो बेनि अनगायैबो जों जोंहा बैसागु बिदिनो प्रग्रामफोराव गोबां बिदिनो खेला दुला गेलेहोनाय बा गावनि रोंगौथिखौ देखाय होनायखौ जों नुनो मोननाय जायो जेरै खन्थाइसो खन्थाइ आवरायनाय औ खन्थाइ आवरायनाय बिदिनो फेस्ला बिदिनो बायदि बायदि रोखोमनि खेला जोङो गेलेहोनाय नुनो मोननाय जायो जायखौ जोंनि बर सुबुं माने बर ओ फंबाय बिनानाव मोनबाय जोंनि गेदेर सुबुंफोरा माने बेफोरखौ खुंनानै माने जोंनि उन्दै बैसोनि सुबुंफोरखौ जौ गाहोयनि माबायाव लाङो खेला दुलानि गेजेरजों गावसिोरनि रोंगौथिखौ देखायहोनो थाखाय देखायहो नाजायो बेखौ जों बेफोरखौ जोंबो गानि माने गामि गामि बैसागु प्रग्राम बेफोरबायदियाव जोङो होनाय जायो आरो नोंथां
औ
औ बेनि अनगायैबो आरो बैसागुखौ होनोबाथ जोंङो दा नोंदों बेखौनो जों फालिनायखौ नुनो मोननाय जायो जेराव जों खनफ्रोम बोसोरबा बोसोरफ्रोमबो बुङो बे बैसागुखौ माने एप्रिल दाननि एप्रिल मासनि इंराजिनि एप्रिल एप्रिल मास नि जिबा औ ओं जिबा स खालारनिफ्राय जोङो ओं फालिनायखौ नुनो मोननाय जायो आरो जों बैसागुनि जोंनि बैसाग माननि से से मासनिफ्राय जों फालिनायखौ नुनाय जायो ओ बैसागु जों बैसागु सौफैबा जोंनि बुंनो थाङोबा जोंनि बर समाजाव माने बर हारियाव जोङो बेखौ ओ गोदान बोसोर होननानै मानिना मानिनानै सो सोलिबोनायखौ जों नुनो मोननाय जायो जेरै ओ औ जेरै जोंनि ओ समजों लोगोसे बोरै मिथिंगायाबो जोंजों थाफायो जेरै मिथिंगा खौ ओ बैसागु सौफैनाय लोगो लोगो जोंहा बिलाइ गोरलैसि ओंखारो। बेबायदिनो जों बैसागु। खौ माने गोदोनिफ्रायनो जोंनि बर माहारिया माने गोदान बोसोर होननानै फालिबोनायखौ नुनो मो मोननाय जायो आरो नोंथां। औ होमबा नोंथां दिनै ओ बे जों। दान्दिसे सम जोंनि सावरायलायनायखौ।